हेलौ
औ औ नोंथाङा मा खालायदों मोन्थाय?
नोंथां दा नै आं बिदिनो एसे लामायाव ओंखारबोदों।
आदसा दसे सम फ्रि दं नोङा?
औ फ्रियाथ' फ्रि मोन बारु।
आदसा आं माने बिथांजों दसे सम रालायनो होननानैसो फन हरनाय जादोंमोन।
अ मा खोथा लाना फैदोंमोन नोंथाङा दा रा
अ दाथ' जोंना दैलां बोथोर नालाय जों माने गायनाय फुनायनि सोमोन्दै एसे सावरायलायनोसै नामा?
अ ओं हागोन।
औ होमबा बिथाङा दानो माने दानिस समनिखौ एसे फोरमाननानै होदो गायनाय फुनाय बा दैलां बोथोराव।
औ औ हागोन जागोन अब्ला नों थाङा दा आंनि सिगावहाय दैलां बोथोर होननानै बुंबाय दा दैलां बोथोरनि गायनाय फु फुनाय होनबाथ' जोंहा माबायासो जाखायो नामा होमबा माइ गायनाय बांसिनानो औ। दा माइ गायनायाथ' जोंहा दा दैज्लां बोथोर गोबां खस्थ' जों जों मावनांगौ ज' ज' जाजाय नो दुब्लियावहाय थांनानै। दा बेयाव जों बोरै खालामगोरनो होनबा जों स्टार्टिंआवनो जों मा होनोमोनलाय खोथिया फोग्रोनांगोन। दा बे खोथियाफोरनि थाखायबो जों खनसनो हाया जोंहाय इदिनो बस्थाफोरावहाय माइखौहाय सोमनानै जोङो दैयावहाय सोमना दोननांगोन जों बिदिनो। सानसे बा सानैखौ जोङो सोमनानै दोननानै जों बरननांगोन। बरनबासो जों बिनिफ्राय जे माइआवहाय गाजा रज'गोन ना गाजा रज'बासो सो जोङो माने बे माइखौ सारनानै जों खोथिया रज'नो हागोन माने। जों गोरानै माइखौ सारोबा खोथिया मोजां इदि रज'नाय नङा माने ओंखायनो जों राजा रज' होनानैसो खोथियाखौ सारो माने माने माइखौहाय। बिदिनो जोङो हाखौ मोनहोजोबनानै खोथियाखौ सारनाय जायो बेनिफ्राय जेब्ला खोथिया देरो माने गायजानाय जायो होमबा जों खोथियाखौ फुनानै जों आखा आखा खानानै दोनजोबो। जाहा बिदि खालामनानै जों दुब्लिफ्रावहाय जों मा होनोमोनलाय हाखौहाय फोमोननो नङा होमबा नोंथां? नाथाय दाथ' जोंहा ट्रेक्टरफोरजोंनो फोमोनो बारु टेक्टर हेन्द ट्रेक्टर बिदिनो बायदि बायदि मेसिन बुस्थुजोंहाय जों हाफोरखौ फोमोन फोमोननायखौ नुसै जों खारायनायखौहाय नाथाय सिगांथ' जों माने बिराद खस्थ'मोन खिन्थु एसे मा होनोमोनलाय मोसौजोंसो जों नांगोल बोनानै माने हालेवनांगौ जायोमोन दुब्लिफ्रावहाय गोबां खस्थ' जायोमोन माने ओइ सानसे गाहाम लानो नागिरोमोन। माने हा लायै हा नाथाय एसे इजिसो जाबाय आरो दा गायनायफ्रा ओमफ्राय जों दा माइ गायनो होनबाबो जों माने जेरै माइ गायनायाव जोंहा हाजिरा थायो। बा बिदिनो जों बदल गायो नङा होमबा नोंथां? जेनेबा नों आंनाव गाय फैब्ला बे आंनाव गायहैगोन बिदि गायो बदल गायो। बा सावरि जानाय थायो जोंना माइ गायनायावहाय गोबांनो बिदि जायखि जाय मोनसे लानानै सोरबाफोर गायनो फैसिगोन इदिनो ज' ज' जाजाय गामियारि लोगोफोर इदिनो खुरमाफोर गामिनि इदिनो फैसिगोन। लिंलाय लायनानै गायनो फैसिगोन। जे गायनाय सम जायोब्ला बयबो लैहोर लैहोर फैनानै गायगोन आरो माइखौहाय आ बियावबो हौवाफोरनि खामानि हिनजाव फोरनि खामानि गोबां थायो जेरै हौवाफ्रा बांसिन फ्राय माइ गायनायावहाय मा मावो होनबा जोङो हाफोरखौ फोमोननाय मानाय खारायनायफ्राव बांसिन गियान होयो ओमफ्राय इदिनो आलि दाननाय बा आलि खोनाय आलि थेनाय बेफोरावहाय बांसिन खामानि होयो ओमफ्राय बिदिनो खोथिया रोगानाय मानायाव बांसिन मावो आरो हौवाफोरनिखौहाय आं बिदि नुनाय मोनो माइ गायनायफ्रावहाय ओमफ्राय बिदिनो ओ हिनजाव मानसि मानसिफ्राबो माबायो बिदिनो नाथाय बांसिन माइ गायनायाव गियानहोसिनो आरो माने बिसोरो बांसिन बेयाव सोलियो ओमफ्राय हौवाफोरना बांसिन बैदियाव आं बुंनाय बायदि दा बुंनो थाङोबा माइ गायनायावहाय हौवाफोरनिबाबो हिनजावफोरनिबाबो खस्थ'आ ए खेयानो जे बुंजायो जों बेनिखौ खम बेनिखौ बारा होनो हाया मानो होनबा माइ गायनायानो खस्थ'खा गोबां माने बेवहाय माने प्रसेस थायो जोङो दैलां हाबजेननायनिफ्रायनो अखा माने दैलांनि अखा हाजेननायनिफ्राय जोबजासिम जोंहा खामानि थायो बेवहाय जों दैया बारा जादोंबा जों दैखौ आगार हरनांगोनबो नहले जोङो मान बांद्राय दै थायोब्ला माइयाबो गाज्रि जायो नङा होमबा नोंथां बिराद माने ध्यान लानांगौ जायो आरो दा माइ गायनाया
माइआ जोंहा दैलां बाय दैलां जोबनानै जेब्ला जोंहा बिदिनो गोजां बोथोर हाबलाङो अक्ट'बर नभेम्बर बा डिसेम्बर बिदिनि गेजेरावहाय जोंहा माइआ फिथाइ थायनानै मोनलाङो आरो लासैनो नोंथां ओ बिदिनो मोनबाथ' जोंहा आरो बेयावबो मान माइ हादोलाय माइ हानानै जोङो बाननानै लाबोनांगौ बावखायाव सोनानै बा जों टेक्टराव जों टेक्टराव बांसिन लाबोयो आरो दाना माइफोरखौहाय खनसेनो दालायावहाय थिखांनानै ओमफ्राय मारा होनांगौ जायो बिदिनो न'फ्रावहाय लाबोनानै सिलाफ्रावहाय मारा होनायावबो जोंहा टेक्ट'रजों माबायो नाथाय दा दाना मारा होनोबो जोंहा मेसिन टिसिन ओंखारजोबखाबाय माने एक घन्टाफ्रावनो जोंहा गोबां माने खामानिफ्रा जोबस्रलांजोबो माइ मारा होनायाबो माने इजि जालांजोबबाय सिगां नायोबाथ' बेयावबो मोसौफोरजोंसो मारा होयोमोन जों आरो हेन्द टेक्टरफोरजों नाथाय दा थ' जोंहा मेचिन ओंखारबाय माइ मारा होनोबो दा बुंनो थाङोबा नोंथां माइ आबाद जोंहा माइ आबादनियावहाय माने गोबां सोलायबोनो हमदों माने सुबिदाबो जाबोनो हमदों मानो होनबा बे जोंनि सबसे मेन बुस्थु नङा होमबा माइ गायनाया जोंनि बे मोनसे कालसारबो जाहैयो दा बेखौहाय जोंहा दैज्लां बोथोराव गायनाय जायो आरो माइनि माने बे आबाद मावनाय खौ आरो दैलां बोथोराव जागायजेननाय जायो आरो बेनिफ्रायनो जोंहा गोजां बोथोरावहाय माने जोबहैस्रांनाय जायो आरो बिनि खामानिया ओ लासैनो ओ लासै औ बिदियानो होननांसिगोन दा नोंथां आंबो माने बारा मोनथिया एसे एनै आंनि रोंगौथिखौसो माने फोरमायहरनाय जादों नोंथांनि सिगाङाव दा नोंथाङा आरो एसे एनै फोरमायबावबा मोजांबाव मोनगौमोन माने आं नोंनिफ्रायबो
औ माने बिथाङा आंखौबो फंनैसो बुंनो खिन्थादों आरो बिनि सायावनो दाथ' आंबो माने जि रोङो बा आंबो माने आबादखौ मावखायो नालाय आंबो एफोरखौनो होननो सानदों जे जोंङो आबादखौथ' जों दैलां बोथोरावसो माव ओइ बे माइ माइ गायनायखौ दानि होननानै थांनाय बायदि बिथाङाथ' होनखाबाय जोङो माइखौ माइनि गायनाय माबायदि गायो जोङो फालजोंनो हालौनानै लायो ओमफ्राय जोङो खोथिया खोथियाखौ सोमनानै दोनो बा सानसे साननै सोमनानै दोनो बेनि उनाव जों खोथियाखौ फैयो बिदि होन लांबाय आरो जोंना बिदिनो सलि लांबाय थाखायो जेब्ला खोथिया जागोन देरगोन इदिबा जोङो हालेवनानै हाखौ फोमोननानै जों गायो। गायनायावबो बिराद माने गुबुन गुबुन खामानि मावदेरनांगौ जायो जेरै आलि दाननाय आलि खोनाय बा इदिनो दै सुनाय आं फार्स्टआवनो बेखौनो होनो सानदों जों माने बेफोरो आबादखौ मावनोबा जोंनो दैया दैया मोजाङै थानांगौ बा अखाया बांसिन हानाय जानांगौ। जेरावनोखि दैया एभेलेबोल माने जोंनो हाया राननाय जानाङा आरो जों हाया रानोबा जोङो बेफोर खेथिखौ मावनो हाया मानो होनबा बे खेथियाहाय दै बिराद नांगौ होन बा बोथोरा बिराद मोजां जानांगौ जाहाथे बे आबादा मोजां ङै मोजां जानायनि आरो। आरो जों नुनो मोनो जे जेराव दै खम बेयावथ' आबादा जाखाया आरो जोंनि जायगायावबोथ' इदिनो जालांनो हमबाय मानो होनबा दाथ' अखाफोराबो बारा हानो नागिरला आरो जायगाफ्राबो गोरान जाजोबबाय बेनि थाखायनो माने खस्थ' गायनो मानो होनबा दैया माने खम जाजोबबाय आरो
औ।
आबादनि थाखाय बोथोराव गरम माइ गायनो थाखाय जोङो हाजिरा मोननो नागिरला मानो होनबा ओ जोंनि माने गोरलै सहसै थानो लुुबैजोबो सबबो बिदि खामानिखौ मावनो नागिरला खस्थ' दुब्लियाव थांनानै सान्दुं अखा इदि मावला आरो मेनलि जोङो जोङो माने बे खस्थ'खौनो जोङो नागारनो हमबाय मानो होनबा जोङो दानि जुगावथ' जोङो ट्रेक्टर हाल ट्रेक्टर बा जों ट्रेक्टरजों सलाय मेचिन सलायनानै जोङो बिदिनो गायलांजोबो आरो गायनाय फुनायफ्रावबो जों माने मेसिन बुस्थुजों जों जागायजोब्बाय। बा जों बेजोंनो मावनो हमजोब्बाय बेफोर नि थाखाय माने जोङो मा होनो खस्थ'खौ बारा मावनो नागिरला आरो दानि समावथ' गोदान खोथाया बांसिन जाबाय जायनोखि खम खस्थ'खौ मावनो नागिरसै दा फैसाफोराबो माने ओम एभिलेबेल जाजोबबाय मानसिफोरनाव मानो होनबा आबाद गायनो थाखाय जों बेसेबां फैसा नांगौ जोङो फैसाखौ होगोन नाथाय खामानिखौ जों मावा इदि खालायजोबो आरो दानि समाव एसेबां माने बिदिनो सावरि जानाय सावरि बादालि जानाय बा बदल गायनाय बेफोरबायदि गोबां नुनो मोनोमोन गावजों गाव हेफाजाब होफैलायनाय बा आदि होलायनाय इफोरबायदि नुनो मोनो दानि समावथ' नोङो ओम जाय फैसा गोनां बेफोरसो आदि होनानै दोनजोबो बा गुबुनखौ गायनो थाखाय हाजिरा लगायजोबसै मानो होनबा खस्थ'खौ जों नुनो मोनला माने मावनो थांला आरो दानि जुगावथ' जोङो फ्रायानो खस्थ' खामानिखौ मावखाला जों नोंथाङाबो मिथिखायो आरो माने जोंनि जायगायावथ' गोबां खस्थ' जाबाय मानो होनबा जोंनि खामानि मावग्रा मानसिफोरखौ मोननो थांला माने मोनबाबो जोङो सानसे साननै नेलायनांगौ। बा जोङो मानसिफोरखौ बुथुमलायनांगौ बा गोबां माने हाजिरानि फैसाफोराबो बे-बेसेनफोराबो गोबां जाबाय आरो जोङो टेक्टरनि जोङो टेक्टर सलायबाबो टेक्टरनि दामफोराबो जोङो गोबां जाबाय इनि थाखायनो मान सिफोरा बा मावनो नागिरला गावनि जानाय आन्थाखौल' मावो सिगांथ' दस बिगा बार' बिगा गायोमोन दाथ' नोङो आरो न'खर मोनसेयाव तिन बिघा सारि बिघा बिदि गावनि जानो आथाब लगायो माखासेखौयो बदल होयोबा ओ बन्द'कआव होननानै दोनो जाहाथे गुबुना गायथों आरो माने गुबुना गायनानै जि मोनो बेखौ राननाय बेफोरबायदि खालामो आरो बिदिनो गोबां माने सोलायबोनो हमबाय बोथोराबो दाथ' गरमबाबो जों बिराद गरम जासै अखानि अखाखौनो मोननो थांला आरो बेफोर मानि थाखाय जादों होनबा माने बोथोरा सोलायनायनि थाखाय जोङो माने आरो जोङो दैज्लां बोथोराव माइखौल' गायो बेलेग गुबुन गुबुन आबादबो मावो जाहाथे जों जानो गोनाङा जोङो मैगं थाइगंबो जाखोनांगौ बेनि थाखायनो माने गुबुन गुबुन ओ आबादखौ मावो होमबाबो जों बांसिन दैज्लाङाव बे माइ गायनाय आबादखौ मावो आरो बुरजायै बेफोरो ओ मैगं थाइगंखौ खम मावगोन माने माइ गायनाय एबा बेखौ बांसिन मावो आरो दाथ' माने जों जोंनि गेजेरावथ' जोङो गोबाङानो माने आबादसो मावफायो जोंनि जायगायाव आरो दाथ' जोंनि जायगायाव मा जादों आं नोंथांनो एसे फोरमायना होनि जाहाथे
औ
बिथाङा मिथिनायनि आरो दा जोंनि जायगायाव बिदि जाना दं दा अखायानो गैयामानानो अखा गैयिनि थाखाय माने आबादखौनो गायनो हायाखै नोंथां उम आ दै गैया बिदि जादों दा दैखौ जोङो गोजान जायगानिफ्राय लाबोनांदों हमनानै ला जों दै दैमानिफ्राय जोङो मटर लगायनानै जोङो जेराव आबाद मावगोन बेयाव गायफैनाय जादों आरो जों मथरजोंसो जों सालायजोबनाय दैखौ जों मथर सानसे हरसे जों होनानै जों आबादखौ गायनाय जानाय आरो बेनि गेजेराव जोंना गोबां रां खरसा खरसा जादों मानो होनोबा जों बेखौ जों ओरैनो रां गैयाब्ला जों खामानिफोरखौ आवगायनो हाया आरो बेबायदि माने जोंनि गेजेराव गोबां माने बिदिनो रां रुफानि खस्थ'बो फैबाय आरो दाथ' जोंनि जायगायाव दैया गैया आरो दै थाबा जोङो बेफोरबायदि रां बारा जोङो मथरल' गेलायनांगौ सुबिदा जायामोन बेफोरबायदिनो आं बेखौनो बुंनो मोनदों जोंनि जायगायावथ' माने गोबाङानो गायनोनो हायाखै बेखौनो बुनो सानो आं
दाथ' बिथाङा गावनि गावसिनि जायगानि बोरै सोलिदों बेफोरखौ एसे फोरमाय दोनबायदि नोंथां
औ दा नोंथाङा जेरै बुंदों अखाफ्रा खम जानो हमदों दा जोंखैबो बिदिनो जानानै दं माने बोथोरफ्रा अखाया खम ओमफ्राय अखाया मा होनो मोनलाय सान्दुं गोसा जादों माने दै बरिं बोनानै सो माइ गायनांगौ जागोलायदों माने दा बिदिनो जादों जेरावबो एखे सोलिनानै दं
औ
दा नोंथां नै आंना समाव जानानै फैबायमोन माने एसे ना नोंथां माबा मोनसे बुंबावगौमोन नामा
नोंगो आंथ' माने बुंनांगौथ' जेबो गैला दाथ' नोंथाङा सम जाब आं माने होनाय बेसे मान दल फस
औ दे होमबा गोजोननाय थाबाय।
औ।